अ खोनादोंना खोनायाखै होनदां?
औ औ खोनाबाय । ओरैनो जिरायसो दं आब' ।
ए । जाहाबो दिनै दिनै जोंहाबो माबायाखैमोन आरो रबिबारखाय ओरैनो दङ बेरायनो थांदोंमोन बेरायनो थांनानै दा बावसो न' मोनफैदों । ओइ माने जोंनाव आरो सासे बाजैनि फिसाजो सासे आरो नोंगुमैनि बिब'नि फिसाजो ओमफ्राय बियो ओ गाबोन सानसे थानानै सबनेयानिफ्राय फरिखा जासिगोननो ओमफ्राय बेखायनो बेरायनो थांनो होननानै माबादोंमोन गावसिनाव थांदोंमोन । बेखौ दोनलांदोंमोन आरो । ओमफ्राय दोननानै आलासि जानानै फैफिनबाय ।
अबाव दं दा आब'आ न'आवनो अबाव दं दा?
न'आवनो दङ लामायाव माने न'बो बांद्राय थावाहरनांनो नागिरा बेखायनो लामायाव ओंखारबोदां ।
उम्म। जोंहा थावोर नाङो ओंखायनो बाहाययनो दङ जिरायनानै न' खाथियावनो रुम खाथि थियावनो
ओ जोंहानि न' आवबाथाय बांद्राय थायोरनांनो नागिरा बेखायनो बाहेरायाव ओंखारबोबाय दिनै बिसिनाव अखा हादोंमोन ना ना मोनलाबायदों ओमफ्राय ना बुरजा मोननायखाय फिसाजोखौ लिंहरबाय जानो ओमफ्राय थांबाय जों ज'नो नोंगुमै आं आबैनि फिसाजो थाफैनाय ।
अबे जायगायाव होनदोंमोनलाय आबमोना?
जोंना बलांगुरि खुख्लुं होनो आगै।
अ अ
जोंना ओरैनो माबासो मा होनो हादानमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा माबा जाबाय आरो हादान बाबो जे जेनेबा गामि फुराना बायदि जालांबाय।
औ औ औ
उम उम बयहाबो बारि
खुं खुंग्रिंखौ मिथियोना आब'वा?
औ आं खुंग्रिंखौ मिन्थियो खुंग्रिं खिंजायनि माबा लोगोफोर दंला बायोना।
औ खुंग्रिंआवसो जोंनाबो
ए
खुग्रिंनि एकदम साहा थांबाव नांगौ।
मा गामि होनो? बिथिंनोथ' गो-गोबोरखि मा मा बिदि दंलाबायलै
औ बेखौ औ बिनि खोलाजों
ए
गोबोरखिनि खोलाजों
जोंथिंजायनोबो दंहैथ' बेहाव नैबेनि।
दंफैजोबो गोजान गोजाननि खारबोनानै दंफैजोबो बेहाय।
औ दंहैयो। खेथिफोरा जायोथ' इस्रा न'आव जि माबा जोंनि बेहाव माबा माबि लाबोनानै फानफैयो बिस्रा माबा थारुन ना हालदैस सौनाय ओमफाय माबा मेगं थाइगं लाबलाबायनानै फानफैयोहाय बिस्रा।
उम सब मेगं मोनो‌। खौहाय गासिब मेगंखोनो मोनो।
ओं इदि मैगं लाबोलाबायनानै फानफैयो। जोंनिया बेयाव दा बांसिन एथबां इदि जानो आनथा जानो आनथा गायो आरो गावबा गावनि न'खराव। सोलिनो आनथा ओमफ्राय बांद्राय एथ'बां इदि माबा गैला ओमफाय गय बागानफोरखौ बां
औ गय बागानखौ गोसो होनांगौ।
ओं गय बागानफोरखौ बां जोंनियालाय जेनेबा हाखौथ' मा होननो हाया मोजाङानो जेनेबा अन्थाइ सन्थाइ बिदि खुनु इदि गैया आरो। बे। हाया मोजाङानो आइथालि हा ना मा होनो इदि। एसे अखा हाबाथाय दै थालाबायो। ओमफाय माबालाबायो दै थालाबायो अखा हाबाथाय ओमफाय दैनि थाखाय एसे खस्थ' जायो आं नोंनो मैया खिथाखादोंना दैनि थाखाय खस्थ' आरो।
औ औ औ।
दैनि थाखायनो एसे बांसिन आं जेखौबो खस्थ' मोना जेनेबा लामाफोराबो मो जां। लामाफोराबो गासिबो माबानायानो ओमहो मा खालि जोंनाव बांसिन दायो खस्थ' बेनोल' जे माने दैनिल' थाखायल' खस्थ' मोनो आरो आं ओमफ्राय बाखि जेनिबो खस्थ' मोना। उमहो। मेसें बोथोरफोरावबो बेलेग जायगाफोर बायदि जेनेबा इयाव रानखाव रुनखाव बार आरि एथ'बां बिदि माबाला बाया आरो। मोदोमफोर रानखाव रुनखाव बिदि जाया
ए।
खालि दैनि थाखायल' खस्थ' मोनो आं। ओरैनोबाथ' थानो मोजांङानो ओरैनो जोंनिया आंनियाथ' फुराना न' आंनि न'आ न' थारा जोनोम जायगाया बिजिनि पानबारियावसो बेयाव हाबा जाफैदों आरो आं
बेयाव रायलायनाय जों रायज्लायनायनि माबाखौ मा होनो मोनसे फारिलाय जेन'बा माबायदि सिस्टेम रायलायनांगौ माबा ओ जानाय लोंनायनि सायाव माबा समाज माबानि सायाव बिदि माबा मोनसे फारिलाइ बानायनाय दं ना
आंथ' बिदि जेबो बानायाखै आङो मैयानिफ्राय एसे एसे माबा खालामदों
औ आंनाबो मैयानिफायसो औ आं खिथाहरखादोंमोन नामा मैया?
ओ ओं। ओ ओमफ्राय नोंना आं खोथेबाबो नोंना दे एथ' थाब फन हरनो हाबाय ओमफ्राय जोंना दाबो माबा खालामनो हायाखै मालायनाव हरनो हाया।
एह।
हरनो हाया आंनाव दाबो साबायानो फैयाखै बे सासेयानो सासे जानानै दं।
एह।
दाबो जायाखै।
ओम ओम। खालामनायालाय गोबावसै दा?
खालामनाया गोबावसै‌ ओम।
आंनाबो गोबावसै खालामनाया आं रायलायासोमोन आरो।
खालामनायाथ' नै आ खालि जेनेबा आङो माबाखालि नैजि ओ मा होनो द जिसे थारिख खालि जोंनाव बेयाव माबा जादोंमोन आरो मिथिं जादोंमोन बे मिथिंङावसो माबाफिनबाय। ओमफ्राय मास मोनसे फुरा थाबाय आरो आंङो मास मोनसे फुरा ओरैनो थानानै ओमफ्राय दाउ माबायासै ओमफ्राय मैया दाखालि होनदोंमोन इसोरो बिस जागोन थाब जागोन इदि होननानै बुंदोंमोन आमफ्राय दा बे जायाखै। दहायबो आंङो ओं माबा खालामनाय दंमोन ना नै हाय थांनायावबो नायबाय नायनायावबो ओमफ्राय जाया दाबो जायाखै। मानो जायाखैथाय मिथिया माथो बे मासल'सै नामा इदिबो होनदों ने?
आं खोनायाखै जेबो बे मासल'सै होनबा सिगांनिफ्रायनो रायलायगासिनो नामा?
सिगांनिफ्रायनो मेन माबाथारनायानोनथ' नै बे मास जोब्बा मास मोननै कमप्लिट जासिगोनदां।
ए बेखिनियाव माखासे खोथाफोरखौ रायलायजोबनो हागोन बे?
इखौथ' आं बारा मिथिला जायखिजाया आंङो मो दाखालि इसोर होननायखौ खोनादों आरो इदि इ मास मोननैल'सै होननाय खोनादों ओमफ्राय सोरनावाबा सोरनावबाखौबो नुबाय आंङो ओइ जोंनि खाथिनि सिफुं हारिमु आफादाव ओंखारग्रा सासे मा बानियाबो आगैनाबो माबा जाबाय आरो मा होनो द' द' रोजा द'जौ ओमफाय बेसेबांबा लानजाय दं दंदेरबावो बेनाव फिफटि ओइट ना फिफ्टि नाइन इदि दंमोन आरो इदि।
बेयो रायलायबाय थायो खोमा होमबा
रालायबाय थायो खोमा औ ओमफ्राय ओइ सासे माबानिखौबो सासे आगैनिखौबो नुदोंमोन आङो बेनाबो माबा जाबायमोन आरो मा होनो नैजि रोजा नुदों आं बिनिखौबो।
ए एसेबां बुरजा बुरजा जाबाय जोंना
इसिनिखौ बिदि नु आ इसिनिखौ नुनानैथ' आङो एकदमबारे बांसिन माबा जाबायब्रा
गोसो जाबाय।
ओ ओ बिसिखौ नुनानैथ' नङाबा आङो आगोलाव जेबो माबायामोन, मा
नि रायलायनायखौ खोना-खोनाबायाखै माबायदि सिस्टेमनि रायलायो?
रायलायनाया बे सासे आगैया हरो आङो बे जायनानै जिरोजा दा जादों बेनो हरो। ओमफ्राय बेबो बिदिनो रायलायो आरो जेनेबा मा बिदिनो जोंनि बे माबानि सायाव मा होनो ओ औ औ ओं इदिनो रायलाय नाय बादिनो रायलायो।
आं बिसोरखौ माबायदि रायलायो सानगासिनो आङो आंनाबो नुवानो सिखारा नालाय
ओं
नुजायानो आंनाबो दाबो
आं सानै साथाम मानसिजों रायलायबाय रायलायनाया ओमफाय इदि नोंजों दा साब्रै जेनेबा नों मोनायावबो हरदोंमोन नालाय आमफाय मैया सानाव आङो बै माबाजों रायजलायदोंमोन देंखोस्रिजों रायजलायदोंमोन आगैजों ओमफाय बेजों रायलायनायावबो बिबो बिदिनो बुंदों आरो इदिनो रायलायदों मा खालामदों मा बोरै दं बिदिनि सायाव रायलायदों। ओमफ्राय मालायफोरनिखौ माबोरै दं इदि सानो ने
औ औ औ औ
उम
आंबो बिदिनो सानो
आंबो बिदि साननानैथ' ओमफ्राय आमफाय बे माबाफोरखौल' सोदोबफोरखौल' एसे थाल लानानै बाहाय इदि होन्दों आरो एखौथ' जेबो होनाखै सोदोबफोरखौल' माने जोंनि माबानि जोंनि बर'नि ओं जोंनि बर'नि बागै बांसिन बेब'हार खालाम बेखौल'सो होनदों आरो बेखौ होनाखै
औ
बर'नि बागै रायलाय बेखौल' होनदों आरो जेबबो बेलेग माबा नाङा होननानै मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया आलुसोमोन औ आलुजों बुदजोंसोमोन। लाब्रा
ओ ओ
नोंसिनालाय मा ओंख्रैमोन?
जोंना माबा मा होनो ना फाजा ओमफाय नाजों मैथा ओमफाय माबाजों मा होनो आलुजों ना फिसा फिसाबाव मोन।
ए
इस्रा नाखौनो जानो लेंहरखादोंमोन आरो ओमफ्राय ना जानोन थांखादों इसिनाव माबानि इसिनिथिं माबा फैयो नालाय दै फैयो हाजोनि दै फैयो ओमफाय दै फैबाथाय माबा सा सोला बायोलै इसोरो ओं माबा माबि इदि मा होनो ओं मा होनोमोनलाय बिदिखौ लाङि लाङि माबा माबि। माबालाबायो सानानै मोननाय ना खान्दा जानो होननानै लिंहरदोंमोन आरो बेखौनो थांबाय जों जानोखौ माबादि थाङो नुवाखै लेंहरस्लाबलायनोनो मोना।
औ औ औ
जानायखौ बा थाय जोंनियाव मोनाना माने आइयाबो ओमफाय आफायाबो लोमजानानै दङ नालाय ओमफाय बिसोरबो जेबबो बो मोनजाया ओमफाय एखायनो बाजैआ ना फिसाखौ मोनजायो लांफै होननानै बुंनायखाय बो खनसेनो थांबाय जोङो। ओरैनो नोंनिया जेनेबा ओम सानसेनो जादों आरो ने नों अखानायैनो जादों सानसे थानानै बानायनायनि अखानायै नों फन खालामनो हादों आरो ने?
ओहो ओहो बिदि नङा बानायनाया गोबाव खासैमोन आमफायो आं जेबो फनबो रायलाया माबो रायलाया दोनबाय थायोसैमोन आङो। ओमफ्राय मैयानिफ्रायसो फन खालामनानै रायलाय जेनदों आंङो
आंनावाबो बानायनाय जि
खालामनायाथ गोबावखासै ओमफ्राय ओरैनो दोनगासिनोसोम आंङो
उम आंनाबोथ बानायनाया मास मोनसेनि बारबायानो ओमफ्राय मानोथो जायाखैथो थाय मि
जानो मानो जायाखै
बेयो होनो बैयावदि मया बे अवान ओमफ्राय अवान बिदि दंङना ओमफ्राय बेयाव होनदों आरो बियो बेयाव होनदों जाबाय दे